हेलौ बुंदोंना।
औ नोंथां खोनादों।
अ बिब्दिब्ला दिनै नोंथांजों आङो बर'नि मोसानाय। आरो दामनाय देनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन।
नोंथां औ सावरायजागोन।
बिब्दिब्ला जोंनि बर'नि मोसानायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंना बर'आव बागुरुमबा बागुरुम्बा मोसानाया जोबोद मुंथांना नङा होमबा नोंथां।
औ
बेबायदिनो जोंहा बागुरुमबा मोसानायाव ओ खाम जथा सिफुं जाबख्रिं बेफोरखौ लानानै मोसानाय जायो। जोंना आरो बेबायदिनो दख'ना बिदन आर'नाइ गोजा गोथां आर'नाइ बेफोरखौ समायनाय गाननानै जोंनि बागुरुम्बा खौ मोसानाय जायो आरो ना नोंथाङा बागुरुम्बा मोसानायनि बागै एसे खोनन्थाना होनो हागोन नामा
औ आं जेखिनि मिथियो बेखौ खोन्थाजागोन बागुरुमबा मोसानाय बागुरुमबा मोसानाया जेनेरेलि नेचार बा मिथिंगानिफ्राय माने मिथिंगानिफ्राय मिथिं मिथिंगाखौ दिन्थिनाय माने मोनसे इन्डिकेट खालामनाय मोनसे मोसानाय मोनसे बेबायदि टाइपनि मोसानाय होननानै जों मोन्दों।
अ औ
आरो जा बागुरुमनि बेफोरो नुनायाव
औ औ
माखासे आं जेब्ला गुगोलफ्राव नायदोंमोन बेफोराव बेदि मोनदों जे बागुरुमबाखौ इंलिसाव बाटारफ्लाइ डान्स होनानैबो माने मख'दों मेनसन खालामदों
औ आरो जोंनि बागुरुमबाया मोसानाया जोबोद मुंदांखा बेखौथ' गासैबो मिथिखायो
औ आथिखाल मोनसे वर्ल्ड रेकर्डबो खालामखांबाय नै थां नै थांनाय जानुवारियावसो जेराव जि रोजा बर' सिख्लाफोरा बागुरुम्बाखौ पारफर्म खालामदोंमोन नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ बेनि बागै बागुरुम्बा दोहौ होननानै जायखौ बुंदोंमोन
औ उम औ आं आरो नु आं बे बागुरुम्बा ज बागुरुम्बा जोंखौ मोसानाय बेखौ आं नायहैनो जोबोद गोसोम मोनो आरोना नाथाय आं समनि एसे आंखालाव आं नायहैनो मोनासै नोंथाङा नायहैनो मोनदोंमोन नामा
आंबो बेबायदिनो आंबो थांनो मोनासै आं नायहैनाय जायासै
अ आं जोबोद आसा थाबाय माने जोबोद आसा थानानै माने आं नायाहैनो मोनासै आरो ना इमान समायना नुदोंमोन जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ
जेराव जोंनि प्राइम मिनिस्टाराबो गेस्ट हिसाबै फैदोंमोन
नरेनद्र अ नरेन
औ नरेन्द्र मदि बिथाङा
औ ओ बेबायदिनो जोंना आरो बारदै सिख्ला मोसानाय खेराइ मो मोसानाय बे दोस्रि मोसानाय बेफोरबो दं जाय जोबोद समायना नुयो जायखौ माने मोसाब्लाथाय बेबायदिनो खेराइ मोसानायखौथ' जोंहा खेराइ फुजा जाबाथाय मोसानाय जायोना आरो बेखौ दौदिनिया मोसानाय जायो आं दिनैसिम खिन्थु खेराइ फुजायाव थांफेरनो मोना नोंथाङा थांफेरनो मोनदों नामा
आंबो बेओरैबायदि थांफेराखै नुफेराखैबो खालि ससियेल मेडियाायावल' नुबाय थानाय जायो
औ बेबायदिनो आंबो नायहैफेरनाय जायाखै माने बेबायदि
रियेल रियेलाव नुफेराखै माने नोंथाङा
औ औ औ
आंबो नुफेराखै
अ खेराइ मोसानाय आं नुफेराखैनो होननानै होनजागोन आरोना इमान आं बोसोन जाबाय थेवबो
औ नोंथाङा माब्लाबाफोर बागुरुम्बा मोसानाय बा जिखुनु बेबायदि बर'नि दोरोङारि मोसानायफोराव पारफरमेन्स होफेरबाय नामा
औ आंङो खनसेहाय मोसाफेरनो मोनदों मोसाफेरनो माने जोंहाहाय वार्कशप जादोंमोन जेराव आंङो बारदै सिख्लाखौ सिखायनोहाय मोनदोंमोन बेबायदिनो अ नोंथांङा मोसाफिननो मोनदों ना मोनाखै
आंनि खाबु मोन मोनाखै दिनैसिम मोनफेराखै मोसाफेराखै
अ नोंथां नोंथाङा आंनि बायदिनो होनबा माने मोसानायावहाय बारा इन्ट्रेस्ट गैया माने बेबायदिहाय जेब्ला कलेजफोराव मोसानाय जायो बा स्कुलफोराव मोसानाय जायोब्ला आङो बेबायदिहाय बाहागो लाफेरा आरोना बुंनो थाङोब्ला माने बिदि बारा मोसानो रोङा होननानै होनजागोन नोंथांङाबो बेबायदिनो बारा बाहागो लाया नामा
एचाराव बिदि ओ हारिमुनि हारिमुवारि जि बादायलायनायफोर थायो बा ओरैनोबो मोसानायफोर थायो प्रग्राम बेयाव बिदि बाहाय बाहागो लानाय खमानो जायो आं लाफेराखैनो
औ औ अ बेबायदिनो आरो बर'नि दामनाय देनायफोरावथ' खाम सिफुं सेरजा जाबख्रिं बेफोरखौनो बुंनो हागोन
सिफुं सिफुंबोथाय
अ सिफुं अ सिफुंखौथ' आंङो दासान्दि एसे दामनोबो सिखायगासिनो एसे एसे रोंहांबायबो आंहा नोंथांङा नोंथांङा दामनाय देनायफोरावहाय इन्ट्रेस्ट दंना गैया
आं एसेबां इन्टारेस्ट गैया आरो दिनैसिम दामफेराखैबो सिखायफेराखैबो बाट सिखायनांगौ बर' हिसाबै बर'नि हारिमु माने हारिमुनि दानाय लोंनायफोरखौथ' रों रोंनांगौ एसेबाबो
आरो मोसानायफोरखौबो रोंनांगौ बे खिन्थु आं माने चान्स मोनाखै सिखायनो एसे बिजिबो थायो नालाय
औ औ दानि जुगाव बेफोरनो मानसिफोराहाय बिजि जाजोब्बाय बेनिखायनो बाराहाय सम होनो मोनला आरो बेबायदिनो बर'नि मोसानायावथ' आंङो बिरगोस्रि मोसानायखौ जोबोद मोजां नुयो आरोना
औ नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेनि बागै एसे गुवारै
आंङो बेबायदिहाय बाराहाय मिथिया बे गोसोरथि मोसानायनि बागैना नाथाय माने जोंनाव माने आं मालायनिखौसो नुदों आर ना बेबायदि दामनायावबो जोबोद दामनायाबो ओरै माने जोबोद गोदै आर ना ओमफाय मोसानायखौबो आं जोबोद फसायदों आं माने खनसेबाबो माने मोसानो लुुबैदों आरोना बेनिखायनो माने आं नुदोंसो आरो ना बेबायदि नालथाय आंङो मिथिगौ बेनिब बारा मिथिया मिथिनायाया खिन्थु खिनथु मोसानो लुुबैदो बेबायदि आरो ना नोंथांङा बिदि गोसो मोसानाय फेराखै नामा
आं एक्सुवुलि आंङो बे रेस्टुरेन्ट जानो माखौङो बेखौ जों मिथिया स' बायसान्स जुदि नुदोंबाबो आद आं नुदों होननानै होनो आरा खारन मिथियानो ना माने माबायदिखौ होनो स्टेप्सखौ मिथिया
अ माने आंबो नुफेराखैमोनहाय बाट रिसेन्टलि आं नुदों बेनिखायनो माने आं नुनानै माने जोबोद माने फसायदों आरोना मोसानायखौ ओमफ्राय आं गोसोसिमाव सानबाय थादों आरोना जे अ आंबो मोसागोन बेखौ बिटि नामै आरो दामनायावबो दामनायखौबो आङो एसे ट्राइ खालामगोन मा होनो सिफुं दामनो बे बोस्रि मोसानायखौ माने बेबायदिनो औ मा बुंनो नागिरदों
आरो आं खेबसे मोनसे मोसानायदोंमोन बर'निनो जे दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानाय बिनि उनाव बिरगोस्रिरि मोसानाया
ओहो अ अ औ बिरगोस्रि मोसा थानायाव दाहाल थुंग्रि लानाय जायो
अ बेनो खोमा होनोमबा जेब्ला आं नुदों आं आंनिबा बेनो जानांगौ
अ अ दाहाल दुंग्रि लाना मोसानाय औ बेबो दं मोसाग्लांनायबो दं दाहाल थुंग्रि लाना मोसानाया ओमफ्राय औ बे बारडे बिरगोस्रि मोसानायावबो दा थुंगिखौ लायो बेबायदिनो जोंनि बा बर'नि मोसानायफोराथ' दाना जोबोद मुंदांखा जालांनो हमबाय गुबुन हारिनि गुबुन हारिनिफोराबो मोसानो लुबैलांलायो
अ दाथ' मोसानायबो नुनो मोनो गुबुनफोरखौबो एसे एसे
उ उ आरो बेबायदिनो जोंनि बर'नि मोसानायखौ बर'नि माने मोसानाया जेरावबो दा दा जोंहा बैसागु फांसनानो जा दा अबेबा कलेजफोराव मोसानायानो जा जेरावबो माने खाम जथा सिफुं बेबायदि लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो जायखौ जोबोद गोजोननाय नुनो मोनो माने जों बर'नि बेबायदि माबाखौ लाखिलांदों
आरो जेब्ला गोबां सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिस बा गोबां गेदेर इनस्टिटिउसनफोराव नुयो ना अब्ला बांसिन गोजोननाय मोनो
औ औ बिब्दिब्ला जोंनि बर'नि बेबायदि मोसानाय बा दामनाय दुनाय रायलायनायखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां तायिमाबो जाबाय
बेखिनि आ दोनथ'नोसै औ
अ दे गोजोनथों
दे